औ
हेलोव
हा
हेलोव
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
आदसा नोंथाङा फ्रि दं दा
औ फ्रियानो
अ बिदिब्ला जोंङो दिनैहाय मोनसे टपिक लानानै रायलायसै
औ रायलायजागोन नोंथां
बिदिब्ला जोंङो बरनि गोदोनि जेनेबा आखाइजों बानायनाय बा औवाजों बा दंफांजों बानायनाय जे सावरायनोसै नामाहोनो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
बिदिब्ला जोंङो गिबियावनो जागायसै औवाजों बानायनाय नामा होनो नोंथां
औ औ औ
जेनेब्ला जों औवाजों बानायनाय आइजें आयला जेरै जेखाइ खबाय सेन सान्द्रि संग्राय खादा बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै
औ औ
बिदिब्ला जों गिबियावनो जेखायनिफ्राय जागायसै नङा होमबा
औ औ
दा नोंथाङा जेनेबा जेखाइ फोरखौ माबायदि बानायो एसे मिथिगौ नामा बेनि सोमोन्दै
जेखाइखौथ गोदो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा आबै आबौमोनहा गोबां हेबबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों बिदिनो जेखायखौ
माने औवानिफ्राय बानायो आरो खबायखौबो
औ
आरो बेखौ जोंङो बेखौ आखाइजोंनो बानायनानै दिहुनो आरो आरो बेखौ बानायनानै ओ फाननानै
औ
बिदि आरो नोंथां
बिदिब्ला जों बर'फ्रा जेनेबा आखाइजों बानायनाय जेनेबा औवा बा दंफांजों बानायनाय जिखुनु आइजें आइला खौ बानायनानै जोंहा बर'फोरनि गेजेराव माबाफोर मुलाम्फा जादों ना जायाखै नोंथां जेनेबा बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां जेनेबा जों गोबां दंफांजों बानायनाय जेरै ओ फालें बेफोरखौ जों मोननो हायो
औ
आरो बिदिनो जों ओ सियार, टेबोल बायदिसिना बेफोरखौ जों दंफांनिफ्राय बानायनानै। माने दिहुनना लायो लानो हायो गावनो।
बिदि आरो नोंथां नोंथां मा एसे मिथिगौबा बुंनो हागोनना नोंथां।
जेनेबा बेफोर आइजें-आयला बानायनायनि सोमोन्दै।
औ-औ।
औ। दंनायाथ' बुंनो हायो माने जेनेबा आंहा माने एसे एक्सपिरियेन्सबो दं बिनि बा सायाव माने बानायनायनि। बा सायाव आरो
औ दे होमबा नोंथां बुंदो नोङो।
गोदो माने जोंहा सासे आबौ जानाय बेनिफ्राय माने आं गोबां सोलोंना लानो हादों आरो जेनेबा आखाइजों बा नायनाय जेरै गिसिब, सेन। बेफोरखौ हेबनायखौ जेनेबा माबाफ्राथ' एखेयानो बे जेरै खादा। दारहा बेफोर हेबनाय आगरफ्राथ' बांसिन एखेआनो जायो माने जेनेबा सेम नाथाय जेने बा मोनसेल' प्रब्लेमा बेनोबा जेनेबा हेबनाया गोरलै आखाइजों बानायनाय मुवा बेसाद जेरै सान्द्रि, संग्रा फाय बेफोरबो हेबनाया जोबोर गोरलै आरो माने रोंबा एसेयावनो रोङो माने ओमफ्राय जेनेब्ला। बेखौ जेनेबा जेब्ला जों हेबखांनानै जेब्ला पिनिसिं मोन जेब्ला फोजोबहैनाय खामानि जेरै बै जेरै सानद्रि बानायबा जेरै मा होनो बेखौ खुन्दि खानाय नङा होमबा खुन्दि खायोना लास्ट टाव हेबखांनानै आरो जेरै जेखाइयावबो बै जेखाइआवबो जेरै बे आखाइ हमग्रा मा होनो बेखौ जेखाइ बुन्दि ना मा होनो बेफोरखौ खानायाव माने एसे गोरा आरो थान जायो।
औ-औ।
आ-आरो बिदिनो नायोबा जेरै सेन। सेनाबो जोबोद गोरलै माने हेबनायाव हेब नानै फारा खानाय बेफोरो जोबोद गोरलै नाथाय जेब्ला लास्टाव फिनिसिं हैबाय माने एसे गोरा नाङो आरो जेनेबा फार्स्ट सोलोंजेननायावहाय आरो। लासै लासै सोलोंनानै मावोब्ला माने जोबोद गोरलै आरो। बेखौ मावनो थाखाय सोलोंनानै लायोब्ला मोजां आरो दा आरो। बेखौ जोङो जेरै हाथाय बेफार फालांगि बिजनेस लाइनावबो नायोब्ला माने गोबां मोजां माने दानि दिनाव माने एसेबां जेखाइ, खबाइ बिदि सेन हेबग्रा मानसि माने बारा गैबां ला माने जोंनि। बर' हारियाव बा गोबां हा बिदिनो जेनेबा समाजावबो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेरावबो माने बिदि बारा गैला दाना बि हेबला बायग्रा माने मोननो थांला बांद्राय बेनिनोखाय दा माने बेफोर मुवा बेसादफोरनि दामा माने बिराद बांनो हमबाय आरो जेरै नों नायोब्ला मोनगोन जेरै सानद्रि गंसेयाव देरस' दुइस'। खादा गंसेयाव दुइस' बेफोरबायदि माने गोबां दाम जाबाय आरो माने जेनेबा बेफोरखौ जों आथिखाल लाव जुदि मोजाङै सोलोंनानै बिनि सायावबो जों बेफार फालांगिनि थाखाय जुदि बानायोबब्ला माने गोबां मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो आरो बेखौ।
औ-औ नोंथां।
दा आरो बिदिनो जेनेबा दंफांजों बानायनाय सियार टेबोल बेफोरावबो। गोबां रां दं माने बेफोरखौ नायोब्ला जेरै बानायनो हायोब्ला। गोबां मुलाम्फा जायो आरो फैसा थाखा बेफोरनि थाखाय। दा जेनेबा नोंथाङा दंफांजों बानायनाय जेनेबा। बेफोरनि सायाव एक्सपिरियेन्स मोनफेरदोंनाा मोनफेराखै जेनेबा नोंथाङा बानायफेरनो मोनदों ना मोना जेनबा बा औवाजों बानायनाय बा दंफांजों बानायनाय।
औ नोंथाङा बेफोरखौथ' आंहा माने बानायफेराखै एक्सपिरियेन्स गैया आरो माने नोंथां
माने नोंथांमोननि गामिफ्राव बा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि बानायनायखौ नोंथाङा नुफेरदों ना? नुफेराखै जेनेबा नोंसोरनि खाथि खालायावहाय
गामियावथ' जेनेबा बिदिनो नुदों जेनेबा सियार बानायनाय नुदों नोंथां दंफांजोंहाय सेयार बानायनाय नुदों आरो फालेंखौबो नुदों आरो बानायनाय
औ
बिदिनो बाराद्राय इसिबां माने गामियाव बिदि गैया आरो नोंथां नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा बिदि बानायनाय दंबायबाय नामा नोंथां एसे बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
जोंनि गामियावथ' बिदि बानायनाय दङ सिगां माने आंबो जेनबा आंनि बिलौ जानाय गामिनि सासे बेजोंनो आंबो सोलोंनानै लादोंमोन जेनेबा गिसिब हेबनाय बेनिफ्राय सान्द्रि हेबनाय संग्राय हेबनाय बेफोरखौ आङो बेनिफ्राय सोलोंना लादों आरो जेनेबा आंबो दा एसे रों रोंगौ माने हेबनो आरो जेनेबा सेन खखा जेखाय बेखौबो' जोंना न'खरनि जोंनि बिफाफ्राबो रोंगौ बानायनो माने बिनिफ्राय आंबो सेनफोरखौ एसे नायनानै रोंगोन खोमा होननानै जेनेबा बे हेबनायखौ नायफानानै नायै नायै सोलोंनानै रोंबायखौनो होननान सिग गोन आरो जेनेबा दायो सेन हेबनो खखा हेबनो बिदिनो आरो जेखाइखौबो रोंगौ खिन्थु बै खुन्दै खानायखौ रोङा माने जेनेबा जेखाय खुन्दैखौथ' माने औखौ फारस्तव सिनखावनानै स्लिम सैनानै जेनेबा अराव फांलायनानैसो जेनेबा औवाखौ फेदेबनानै बानायो नालाय बेखौ माने बारा हाया माने ने जेनेबा मा होनगोन बेखौ जेनेबा सिद्दा माने जखनि जाहैया माने बुस्थुआ जेनेबा बानायब्ला आरो बेयो माने नांगौ ज जाहैया माने बेनिखायनो जेखाइखौ हेबनोखौ रोंगौ नाथाय खुन्दि खानो रोङा बे मोनसे प्रब्लेम जाना थाबाय आरो आंहा
औ औ
आं आसा खालामो बेखौबो माने उनावहाय बानायबाय थाबा रोंलांगोनखौ आसा खालामदों आरो आं बेखौ माने गाव
औ नोंथां
दा ओमफ्राय जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव जेनेबा दंफां आथिखालाव माने दंफां जो बा नांगोलखौ बाहायगोनना बाहायला?
बेखौ दायो माने बारा फ्रायानो बाहायनाय नंला दा बांसिनानो जोंना माने गामि गामियाव गामि ओनसोलफ्राव ट्रेक्टरजोंहाय हालेवनाय नुनो मोनो आरो नोंथां दाना फ्रायानो
नांगल बाहायला आरो
नांगोलखौ बारा बाहायनाय नंला नोंथां
औ
नायानो‌ खम खम जालांबाय आरोना नोंथां दा नोंथांमोननिथिं जेनेबा माबाय दि जेनेबा बाहायनायफ्रा
जोंनिथिंथ' जेनेब्ला टेक्टर बबेबा बबेबा जायगायावथ' जेनेबा टेक्टर सोनो हाया माने मा मोनो बेहेरबा बारि जायगा दंङ नालाय बेफोरावथ' मोसौजों हालेवाबानो जाया माने टेक्टर हालेवमाने टेक्टरा गोदोयो बेनि थाखाय टेक्टरा हाबैनि जाहोनाव माने बेफोर जायगायाव दासिमबो नांगोलजोंनो हालौवनांगौ जानांगो जायो आरो दा बेनि थाखायनो नांगोलखौबो माने गारनो हाया आरो जोंनि जायगायाव दा नांथारगौ माने
औ औ
नांगोलजों हालौवबाबो माने माखासे समाव माने इन्टारेस्टबो जायो जेनेबा मा होनो जेनेबा जमा जमा सावरि बा हाल जांख्रा बिदि लास्ट लेंनानै हालौवब्ला जेब्ला हालिथाम हालिब्रै जेनेबा जमा हालौवो अब्ला माने बुहुद इन्टारेस्ट आरो नांगोलजों हालौवनायाबो माने बिराद मोजां नांओ जेनेबा बायदिसिना खोथा रायलाय रामलाय जेनोबा ज'मा ज'मा हालौवब्ला माने बिराद मोजां मोनो आरो नांगोलजों हालौवनायाबो टाइम - फोराव
औ औ
बिदिनो नोंथांआ जेब्ला मोसौ जों हालौवफेरनो मोनदों ना मोनाखै नांगोल जों
आंङो गोदोहाइ मानि मोनबाय दा आंङो बेखौ माने माबाला आरो नोंथां जेनेबा मावला आरो इखौ गोदो दोन माने हालेवनानै बाराथ' रोंङा आंङो हालेवफेराखै नोंथां मोसौजोंहाय इदि
औ जेनेबा नोंथांङा मोसौजों हालेवनानै माबाय दि मोननाय जेनिबा एक्सपिरेन्सखौ
एक्सपिरेन्सखौ माने जेनेबा दुब्लि बारियावहाय मोजां नांदों नोंथां नांनायालाय जेनेबा मोसौजों हाल एवनानै बिदिनो माने ओ मोजां नांङो माने बोरैबाबो बानायबो बानायबो नांङो आरो नोंथां
औ
औ नोंथांआथ' हालेवनो औ औ
मा बुंदोंमोन नोंथांआ
जेनेबा नोंथांङा हालेवो हालेवो नामा होनना बुंनो सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथां
आंथ' हालौवनाया औ हालौवबाय गोबां हालौवबोबाय माने हालौव न'आवबो जेनेबा जोंहा मान सियाबो खम नालाय हालौवनांगौ जायो आरो जेनबा बार अ आं होननाय बायदि जाहैबाय माने ओंखायनो हालौवो अब्लाबो माने मा गोदोनि समावथ' गोबां फुं फुङाव सिखारना हालौवोमोन जेरै तिनथा सारिता थिनथाथ' नंद्राया जेनेबा पासता इदिनो जेनेबा सोरांसि सोरां सि हालौवो नालाय अब्लाबो एसेबां फुङाव हालौवनो मोनफेराखै आङो जेनेबा बिदिनो सातथा आठथाफोरनिफ्राय हालौवदों आरो
औ औ नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना दिनैनि रायलायनाया समा जाबाय नामा?
औ जाबाय नोंथां दे इदिबा नोंथांजों जेनेबा रायलायनानै आं गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ औ दे आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै
नोंथां दे होमबा ना।
औ दे।
औ दे दे।
औ।